हेलौ
औ हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों। नोंथांजों आङो ओ जि दानायनि सोमोन्द दैसो इसे सावरायलायनो सानदोंमोन।
औ औ फ्रि रायलाय जागोन।
अ ओ जोङो ओरैनो ओ जि जा जि दानाय होनोब्लाथ' जोङो सबानो रोंखागौ एबा मिथिखागौ नङा होनब्ला? ओ जि दा जि दानाय हाबाया जाबाय जों आइजो माहारिनि मोनसे ओ एंगारहायै बाहागो बा एंगारहायै खा खामानि जों बेखौ जों आइजो माहा रिया ओ रोंनानै थानाया जोबोद गाहाम। ओ बिनि गेजेरावनो ओ जोङो जिखौ दानो थाखाय माखासे आगजुनि गोनां जायो थिग बे आगजुफोरनिस सोमोन दै नोंथाङा इसे फोरमायनानै होनोन हागोन नामा?
औ नोंगौ ओ जोंथ' जि दानायनि ओ जोंथ' जि दानानै गाननो माने बांसिन मोजां मोनो नङा ओनबा? बेनि सायाव जेनेबा आङो जि थानायनि आइजेंफ्रानो जाबाय जोङोथ' गिबियावनो माने थार इदिखौ नांगौ नङा होमबा? थाल सालखुन्थाफोरखौ जों गायग्रोनांगौ नङा ओनबा? सालखुन्था गैयाबाथ' जोङो माने जिखौ दानो हाया नङा होनबा? बेनि उनाव जोंनो नांगौ आर आरो गान्दै माखु आरोथ' ओरै जेेनथेर गैयाबाथ' जों खुन्दुंखौ थुना लासिनोथ' जोङो जिखौ सो सोंनो हाया नङा होनबा?
औ नोंगौ
जेन्थोरनि गोनांथि सेरखिनि गोनांथि नङा होनब्ला? अब्लासो जोङो माने गासैबो जिखौ दानो थाखाय आइजेंफोरखौ जोंनो नांगौ जानानै जोङो माने गासिखौबो मावनो हागोन नालाय बेखायनो होन जिमानखिनि आयजें दोङो बेखौ जोंनो माने गोनांथि आरो
औ नोंगौ जेरैबायदि खोथा बुंलांबाय औ बेफोर आइजेंफ्रा ओ जि दानायाव जोबैनो गोनां बेफ फोर आइजें नङाब्ला जोङो ओ जिखौ दानो हाया होननानैनो बुंजायो । ओ बिनि गेजेराव ओ जि दानानै जोंहा ओ जो-जोंनि नख खर न'खर गोबां मुलाम्फा बा जोंनि जिउ खांनायाव सोलिबाय थानाय माखासे गोनांथार आरो जाबाय जोंनि गाननाय जोमनाय नोङा होनबा? ओ बिनि गेजेरावनो जोंनि ओनसोलाव आङो ओ गोबांखौनो जि दा खौ नुनो मोनो बिनि गेजेराव दख'ना गामसा आरनाइ बेफोरखौ आङो जोंनि ओनसोलाव दानाय नुनो मोनो बांसिन। नै नो दख'नाखौ दानाय नुनो नुनो मोनो। नोंसिनि ओनसोलाव जे-जेन' दख'ना एबा गामसा अबे मोनसे जिखौ बांसि दानायखौ नुनो मोनो?
ओ जोंनियावथ' बुंनो थाङोबा माने आजिखालि माने ने गोबाङानो खम दानायखौ आं नुनो मोनसै। आरो आ सिगांनि दिनावहाय जेनेखा दायोमोन दाबायदि दानियाथ नायबा माने आङो जोंनि गामियावहाय माने आरो बेलेग गामिया बेलेग आरो आंनि गामियाव माने आङो खमखौ नुनो मोनसै साफा सानैया माने दायो आरो आजिखालिथ गासिबो माने खामानियाव बिजि थायो नांलाय बेनिखायनो माने जि दानाय बाहागोखौ खिसुमाना माने गारलांनो नुनाय नुदों आरो गारनायखौ नुदों । अब्लाबो खिस माना गोदोनि आइजोफोर दङ नङा होनबा बेफ फोर माने बेलेग खामानिजों लोगोसे माने जि दानायखौबो लोगोस माने लांफागासिनो दं आरो इसोरबो
औ नोंगौ नोंथाङा सैथो खोथाखौनो बुंबाय । बिनि गेजेरावबो जोङो जि दानानै गोबांहाय ओ जोंनि जिउ खुंनाय ए जिउ खुंनायाव गोबां ओ राङारि मदद मोननो हायो जे रै जोङो गाव गावनि नांगौ थिखौसु सुफुंनायजों लोगोसे जोङो जेरै ओ जिफोरखौ बा दख'नाफोर गा गामसाफोरखौ गोजान गोजान जायगायावबो ओ हैनायनि बा लांनायनि बा दैथायहरनायनि बा फाननो हानायनि गोबां सुजुग सुबिदा दङ नङा होन बा ओ बेखायनो ओ जिखौ जोङो आइजो माहारिया ओ जोबोरैनो सनमान होना आरो जोङो दाफिननांगौनि मोनसे राहा लामा लानाया जोबोद गोनां
औ नंगौ आं नंगौ नोंथां मानो होनबा आङो खौ माने लानाया गाहाम जागोनखौ आं सानहरो आरो आरो जेरै जायो लायोब्ला जोङो जेनेबा जों निजि आखाइजों दानानै जुदि जोङो गाननो हायोब्ला आरो जोङो फाननानैबो जुदि न'खर संसार सोलायलां सलायलांनो हायोब्ला अब्ला जों निस्सय माने जि दानायखौ सोलोंनाया बा दाफिननाया आंनि थाखाय गोनांथार होनना आं सानो
औ नंगौ ओ बेजों लोगोसे औ दे बुंनाय साय
अह माने दानायजोंबो जों गोबां न'खर सुफुंलांनो हायो नालाय आरोथ' जोङो जेनेबा जों दा दायोब्ला गावनो दायोब्ला बायनायनि साय दानानै गाननाया बांसिन मोजां नङा होनब्ला नोंथां? बिनिखायनो माने गावनो आख आखाइजों दानानै गाननांगौ आरो बेखौ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जेब्ला जि दानाय लुनायफ्रा बेखौ माने लानांगौ आरो इयुनसिमबो माने दोनलांनांगौ नेरसोन महरै होननानै आं बेखौ सानो आरो नोंथाङा दा जि दानायनि बाग बागै बा आगरफोरनि बागै एसेसो बुंनो हागोन नामा?
औ बिनि गेजेराव आगरफोरनि आं मुंफोरखौ फारियै मख'नो हागोन बिनि गेजेराव जोङो सिगांनिफ्रायनो खुगा-खुगा खोनाबोनाय बा मिथिबोबाय नङा जोंनि सिगां आबै आबौ एरनाय ओ आगर फोरनि मुं जेरै दावराइ मोख्रे ऐब माखुरि आगर। आगर गुबै हाजो आगर। बेफोरखौनो जों बांसिनै खोनानो मोनो। आरो दानायखौ नुनो मोनो। आरो बिनि अनगायैबो जोङो दा जि दानायनि ओ बेलायावहाय जों सिगाङाव जेरैबायदि सि-सिगां समाव, आबै आबौमोननि समनिफ्राय जेरैबायदि सोलिबोदोंमोन जेरै सालुन्था बा माखु खा जों बेफोरबायदिखौ दानायखौ जों-जों नुबोदोंमोन । दाबो जायगा लायै जायगा। जेनेबा दानायखौ नुनो मोनो। खिन्थु फारागथिया बेनो जे दा दानि सोलिफु मुगायाव जेरै सुबुं माहारिनि साननायफोरा, जौगानायजों बा सान्थौफोरा जौगाबोनायजों लोगोसे, दाथ' जेरै गोरलै आदब खायदाखौ बाहायसै नङा होनब्ला? बिनि गेजेरावबो दानाय जि दानाय आदब खायदाखौ जेरै जों दा नुनो मोनसै अयभिंआव दानाय। अयभिंआव दानायखौ जोङो बांसिनै नुनो मोनसै। बिनि गेजेराव जोङो सम खम समनि गेजेरावनो जोङो जेरै जेरै माखु साल खुन्थियाव दाननानै जों आखाइजों दांनाय बिलिरनाय दिनै गांसे गांसे जि खौ दंह'नोमोन सिगां समावहाय आरो दानि आथिखालनि जुगाव नाथाय दा जोङो उइभिंआव दानायाव गोबां बिबांनि खम समावनो दिहुन्नायखौ नुनो मोनो। बेफोरबायदि फारागथिखौ नुनो मोनाखै। बिबा नोंसिनि ओनसोलाव दासिम थिंबो बिदि साल खुन्थाआव दानाय नुनो मोनबावो नामा?
औ नोंथां बुंनाया सैथो थारैनो। अब्ला माने आंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला, माने गोबां खम नुनो मोनसै। आरो आजिखालिथ' आरो बुंनो थाङोब्ला मेसिनाव दानायफोरखौ गोबाङानो बायसै नङा होनबा? बेसेन गोसा बिबांनिबाबो बायनानै गानो नङा होमब्ला? आजिखालि गाव गाव दानानै दानानै गाननायखौ जोबोद खम नुनो मोनसै आरो आंनि ओनसोलावहाय।
औ नंगौ थारैनो बे जाबाय जायगा लायै जायगा। ओ बिनि गेजेरावनो जों जि दानाय होनोब्ला जों गोबां ओ-ओ खुन रोखोमनिखौ नुनो मोनो जेरै जों माइदि-माइदि होनानै बे जोङो जिखौ दानाय नुनो मोनो आरो बिनि गेजेराव इन्दि इन्दि-इन्दिजों इन्दि एम्फौ बेजोंबो जों जि दानाय नुनो मोनो बिनि गेजेराव ओ इन्दि एमफौजों बोरै जि दायो एसे फोरमायनानै होनो हागोन
औ नंगौ नोंथां ओ इन्दि खुन्दुं खौ खुन्दुं मारै बहनो होमबा जोङो जे एम्फौ लाथा लायोना एम्फौ लाथानिखौ जोङो माने बेयाव जोङो मोननै रोखोमनि मुलाम्फा जायो बुंनो थाङोब्ला एम्फौखौ जोङो खस्थ' खालामनानै फिनानै जोङो एम एमफौखौबो मोनजायो मोनजानायजों लोगोसे जोङो फिथोबखौ माने खुन्दुं दुहुननानै थावख्रियाव लुनानै खुन्दुं दिहुननानै जोङो माने इन्दि जिखौ दानो हायो बुंनो थाङोब्ला जोंनि गुबै माने बेसेन गोसासिन खुन्दुंङानो जाबाय माने इन्दि खुन्दुं जि नङा होमबा दाथ' गोबां दाम बेसेन गोसा दा आरो बे जिखौ माने आजिखालि माने गोबां खमबो मोननो थाङो नङा होनब्ला आजिखालि एम्फौ एनला लान नायफ्राबो खमायलांबाय आरो बिनि थाखायनो माने इन्दि खुन खुन्दुंखौबो मोननो माने गोब जोबोद खम माने नुनो मोनसै आरो नोंथांनि ओनसाव दा इन्दि खुन्दुं फु माने एभेलेबेल मोन ना मोना?
ओ जोंनि ओनसोलाव ओ नोंथाङा जेरैबायदि सिगाङाव ओ जोबोद खम बिबांनि नुनो मोनसै होनदों नोंगौ जोंनि ओनसोलावबो आजिखालि गोबां मानसिफ्रा ओ बेफोरो खामानिखौ मावनो बासै बा मार बानाय खोम नुनो मोनसै मानो होनब्ला समनि बयहाबो आंखाल बयबो मोनसे नङा मोनसे खामानियाव नांथाबनानै थानायखौ जों बांसिनै नुनो मोनसै ओरैनो थानाय समाव ओ खायफा-खायफा गामि ओनसोलाव इदिनो एम्फौ फिसिनानै थावख्रियाव इन्दि लु ओ थुननानै खायफा खायफाखौ जों दानाय मोनो नुदोंब्लाबो खिन्थु जोबोद खम बिबाङाव नुनो मोनस बे जोंनि ओनसोलावबो । बिनि अनगायैबो ओ नोंथाङा ओ माइदि गोनां जिखौ गाननानै माबायदि मोनो?
औ नंगौ माने माइदि होनानै होनाय जिखौ गानोबा माने जोङो गरम बोथोरब्लाबो माने एसेबाबो थान्दाखौ मोनो नङा होनबा नोंथां । जोङो माने माइदि होनायखौ गाननानै माने जोबोद मोजां मोनो आरो मायदिखौ माबोरै होयो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
मायदि औ आं फोरमायना होनो हागोन एसे सिगाङावनो जोङो बै माथा माइ रुंआ बिखै दै होना नै अर आव ग्लब ग्लब माने गोदौ होनांगौ मार खो खालामनांगौ आरोखि बिनि उनावहाय ओ खुन्दुंखौ बे मार खालामनाय माइरंआव रुफानानैबो होजायो आरो खायसे खायसे सोमनानैबो लाय सोमनानैबो होयो बिनि उनावहाय सोम खांनानै बा रुखांनानै बि ओ खुन्दुंखौ बोखांनानै माखासे बै मायरंजो रुनाय मारा बियो ओ खुन्दुङा हाबनाय बादियै एसे आखाइजों सिग्लिनांगौ बा मालिस खालामनांगौ ओ बिनि उनावहाय बेखौ ओ दा मोजाङै नांगौ दा दासिनांगौ जाहाथे बै थानाय ओ माइरंआ जाहाथे खुन्दुुंआव सि बिनि उनावहाय बेखौ मोजाङै दासिनानै औवानि दान्दा बा जायखि जाया फोरानजाथाव ओ जायगायाव बेखौ फोराननानै सान्दुंङाव दोननांगौ ओमफ्राय जेब्ला गोरान जायो अब्ला बिखौ आरामसे नों ओ मुबि जेन्थोरनि दारै बेखौ थुननानै बेबायदियैनो जोङो दखना ओ गोसो बायदि नोङो जेरै ओ बिदन दखना बा आगर गोनां दखना बायदि रोखोमनि नोङो नोंनि गोसो साब जाथाव बायदि नों दानानै गाननो हायो
औ नंगौ थारैनो माने माइदि गोनां माइदि होनाय दखनाया माने जोबोरैनो मोजां गाननोबो मोजां आरो गुरै मोजां जायो आरो गरम बोथोराव माने देहाखौबो माने थान्दायै लाखियो होननानै मिथिनाय मोनो नङा होमबा नोंथां
औ बेजों लोगोसे जोंनिया जोंनि आइजोफोरखौ जेरै माइदिनि दखना गानबा जेरैबायदि समाय खां होयो बेखौथ बुंनांगौआनो गै आरो रुजुनांगौ जेबो माबायानो गैया जाहैबाय जेरैबायदि समायखांहोयो बिनि जेरै जोंनि ओ गाननाय जोमनायानो मोनसे ओरैबादि समायनाखा जेराव
औ नंगौ नोंथां बुंनाया थिगानोे औ जागोन दे नोंथां गोजोनथों
दे